औ खोनादों
उ दा नोंथाङा नोंथांजों ओम ऊह मोनसे बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन आङो?
औ
दा जो बर' हारिनि गुबै जानायनि उम आय'
गुबै जानायनि सायाव जानाय लोंनाय जानाय लोंनाय आरो ना।
जानाय लोंनायनि नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बर' हारिनि गुबै जानाय लोंनायनि सायाव बुंनो
औ नंगौ नोंथां जों जोंनि बर' हारिनि गुबै जानाय लोंनाय होनो बाथ' जोंङो आ गुबै जोंहा जानाय दं जेरै आ जोंहा ओंख्रिफोर दङ जोंहाथ' मेइन खौ जायो जोंथ' ओंखामखौथ' जाखायो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
ओंखाम आनो गुबै ओंखाम गैयाबानो जाया होनजायो आरो जों बेखौ जेरै जोंनि सा सानजा भारतनि सुबुंफोरा ओंखाम जाना मोजां मोनो बेबायदिनो ओ सोनाब सोनाबनि सुबुंफोरा बा सोनाब भारतनि सुबुंफोरा बिथांमोना रुटिफोर बा गेहुनि रुटि बेखौ जानानै मोजां मोनो नङा होमबा औ दा बेनो जोंहा गुबैयै जानाय होनदोंबाथ' जोंहा ओंखाम आरो ओंखामजों जोंहा ओ गोबां रोखोमनि जोंहा ओंख्रिफोर थाफायो आरो ना।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
जेरै ओंख्रिफोर होनदोंबा नोंथां जोंहा थाबाय गुबैयै जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय ओंख्रि ओंख्रिफोर जेरै अनलाजों दाउ। बा अनलाजों दाउला खासि।
नोंगौ नोंथां नांगौ
आरो नारजि अमा नंगौ आरो बेबायदिनो जोंहा दङ गुबैयै जानाय हबा सबायाइजों साम। नङाबा सबायजों अमा सबायजों दाउ।
नंगा नोंथां
सबायाइजों नाबो जानाय जायो।
नंगौ नंगौ
बेफोरनो आरो जोंनि गुबै जानाया आरो बिदिनो नोंथां जोंहा जोंनि बाथोन जानाय जोंहा गोबां रोखोमनि बा थोन जायो नङा होमबा जों चाटनि होनना बुङो जायखौ जों इंराजियाव।
नाफामखौबो माफामखौबो बानायनाय जायो नोंथांनो
नोंगौ नाफाम जायो जों बाथोन नाफामनि बाथोन आरो बेबायदि बिओदिनो जोंहा एम्फौ एनलाफोर दङ गोबां रोखोमनि बेफोरनिबो जों बासोन बानायना जायो। सिंखावरि जाबाय नोंथां खांख्राइ आरो बेबायदिनो दङ जोंहा गांजेमा बाथोन औ। गुमा बाथोन बेफोरबायदि आरो गोबां गावनि बाथोन जानाय जायो जों आरो दं गोबां आरो बेबायदिनो जोंहा ओंख्रिफोर होनना बुंदोंबा जों दैज्लां बोथोरनि ओंख्रि। गुबैयै होनदोंबा जोंहा मैथा थायो गुबै होनबा आरो फाथोनि ओंख्रि जायो जों फाथोनि औ मैथा फाथोनि। थास बिथराय थास बिबार बेफोर नङा होमबा? आरो दङ गोबां जोंहा सबायाइ बिमानि भाजा एवनाय। बा आलुजों एवना जानाय आरो बेबायदिनो गुबैयै दङ जोंहा मैथाजों ना नङाबा मैथाजों अमा बेदरबो जानाय जायो। आरो बेबायदिनो फा थो दोलो फाथो दोलोखौ जों मोजाङै बिदिनो रुनानै जायो आरो। फ्राय मैद्रु मैगं बायदि नङा होमबा। बेफोरनो जोंनि गुबै जानाया आरो दंबावो गोबां बेफोरखौ बुंबाय आङो। दा बेफोरो जाबाय जोंहा दैज्लां बोथोरनि बा गोलोम बोथोरनि जानाय आरोना ओंख्रिफोर। आरो बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव जों जानो मोजां मोनो होनब्ला जोंहा दायो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं जायो नङा होम बा जेरै खुमब्रा ओ जिंखा फोरला खांख्रिखला आरो बेबायदिनो ओ थाइबेंफोरनि आबादबो जायो दायो। थाइबेंबो मोननाय जायो थाइबेंखौ थाइबेंखौ नोंथां जोंनोथ बांसिनै जोङो ओरैनो गोथाङै हानानै ओ जायखौ जोङो बेबायदिनो जायो नङा होमबा बा सामब्राम गो जा बानलु बेफोरबायदि संख्रि सारनानै जायोना जों। बेबायदि आरो थाइबेंखौ आरो दङ गोबां रोखोम बेयो जाबाय जोंहा दैज्लां बोथोराव जानाय। आरो-आरो बेबायदिनो हाग्रानि मैगं होनबा हाग्रानि मैगं होनबाथ जों बेलाय गुबैयो जोंहा थास थास' बिथराय थास' बिबार थास' आथिं औ बेफोरखौ जायो आरो बेबदिनो थास' बेदर नंगौ दाथ मोननाय जाया थास' बेदरखौ हाग्रानिखौ बेखौ गोजां बोथोराव
गोजांबोथोराव उम।
औ आरो बेबायदिनो दङ जोंहा ओ बे सज'ना बिलाइखौ जायो मोनथिगौ नामा नोंथाङा
नंगौ ओं मिथिगौ नोथां मिथिगौ।
बे सज'ना बिलाइखौबो जानाय जायो जों बे-बेखौ रुनानै बा थावजों एवनानै नङाबा खारदै होनानै मोजाङै ना-ना गारस सननानै जानाय जायो आरो बेखौ आरो बेबायदिनो अनला थाबाय अनलाजोंथ' बायदिसिना रो खोमनि जों अनला बानायना जायो जेरै बासि खा बासिखा बिबारजोंबो जायो नङा होमबा। औ आरो बेबायदि अनला नंगौ आरो जोंहा बे ओ मोदोमफुल खोनादों ना नोंथाङा औ मोदोमफुलनि बिलाइखौ बे गोरलै बिलाइ थायोना मोदोमफुनि
बे बिलाइखौबो जोङो अनलाजों संना जायो आरोना गोथां-गोथाङै जायो। बे खौबो गोथां गाबनि जायो आरोना बे बिलाइआ मोदोमफुलनि बिलाइ बे गोरलै बिलाइखौ जों मोजाङै खानानै मोजां सुस्रानानै जों बेखौ अनलाव गा होयो आरो। ओफ्राय गोखा जायो एसे नाथाय जानो मोजां आरो बेबायदिनो मोदोमफुलनि बिबार बे मोदोमफुलनि बिबारखौबो अनलायाव होना जायो जों बेबो गोथाव जायो। बेफोर जाबाय अनला गोखा आरोना बेफोरो। गोखा अनला जानाय बेफोरो औ। बेबायदिनो नोंथाङा आंथ' दायो नोंथांनो दैज्लां बोथोरनि जानाय लोंनायखौ फोरमायबाय। बा दैज्लां बोथोराव जों मा मैगं थाइगं जायो मा ओंख्रि बानना जायो। दायो नोंथाङा आंनो एसे जों गोजां बोथोराव मा-मा जों ओ ओंख्रिफोर बानायो बा जों मा-मा मैगं थाइगं मोननाय जायो आरो माबोरै जों आबाद मावनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायदो बिदिब्ला।
औ मेसें बोथोराव जोङो बेसरखौबो बेसर फैयो जों। दुब्लि फोथाराव जेब्ला जों माइ हाखाङो अब्ला जों दुब्लि फोथारखौ मोजां ट्रेक्टरजों हालेवनानै जों बेसर फोयो सबाय ओम खाला मुसुर-मुसुर दालि बायदिसिना बिदि फैयो जों मटर फैयो आरो जोङो दौलियाव आलु मेसेंफोराव जों आलु आलु लाइ लाफा बायदिसिना जोङो बायदि बायदि फोनानै सामब्राम गुफुर बायदिसिना जों मैगं मैगं थाइगं बे बे बिन गाजर बायदिसिनाखौ जों गायो आरोना। ओमफ्राय जोङो मेसें मेसें बोथोराव जों गुबैयै गायनाय होनबा जोंनि बे जायगायाव जों बेसर बेसर मटर बेफोरबायदिखौनो गायो आरो ओमफाय जोङो बेसर बेसरनि बिलाइखौबो जों जायो ओमफ्राय जों बेसरा जेब्ला फिथाइ थायो अब्ला जों बेसरनि फिथाइखौ जोङो मेसिनाव लांनानै फेरेदनानै थाव थाव बनायो ओमफ्राय मटरफोरखौ जोङो मटरफोरखौ जोङो बारा गायोब्ला जोङो बेखौ हाथाइ बाजाराव फाननानै रां खामायो। आरो आरो आलु आलु आलुखौ जोङो गिबियावनो आलु खौ गायनो थाखाय जोङो आलुखौ हाखौ मोजाङै फोमोनना लानानै बेयाव जोङो हाथाइ बाजारनिफ्राय जोङो बे गाजा बेरनाय आलुखौ लाबोनानैनो बिदिनो मोनसे मोनसे होनानै जोङो आलुनि सायाव हाखौ साबसिन हायो जाहाथे आलुआ गुदुं जानानै गाजा बेरनानै बेनि सायाव जों बेनिसायाव जिगाब जिगाबा नारा बायदि बायदि होनानै बेखौ जोङो जेब्ला बिलाइ ओंखारबोयो अब्ला जोङो आलुआ आलुआ सिङाव बेदर जाबाय होनना सानो आरो
नंगौ
आरो जेब्ला बे बिलाइआ राननानै राननानै थैलाङो अब्ला आलु आलुखौ जोङो बुरनो हाबाय होननानै ओमफ्राय जोङो लाइ लाइजों गोबां रोखोनि जायो बेदरजोंबो लाइखौ जोयो आरो लाइखौ एवमनानैबो जायो सोरबा खारै ओंख्रिबो जायो बायदिसिना बानायनै जायो लाफाखौ जायो आरो ना ब्र' ओनफ्राय जोङो मसें बोथोराव मसें बोथोराव हम मेसें बोथोरावथ' गोबां रोखोमनि जायो गोबां रोखोमनि मैगं गायो जेरै बेफोर गायो जोङो गाजरफोरखौबो जोङो गायो गाजर बायदिसिना लाव खौबो गायो जोङो मेसें बोथोराव लाव
नंगौ बे नोंथाङा ओमफ्राय कबिफोर गायोना जों बान्दा कबि अल कबि औ नंगौ नंगौ बान्दा कबि अल कबि आरो ब्रकलि दङ आरो
मानि
बे बिबारनिया फुलकबिया बेफोरखौबो गायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंहा आरो थाबावलांबाय ना गोरसि होनना बुङो जों गोरसि नोंथाङा मा बुंबोथाय बेे बेखौ गोलोम बोथोराव औ गोरसिखौ बा गोलोम बोथोरावसो जायो बेफोरखौ जोगोनार फोर थाबाय खुमब्रा जोगोनाथ नङा होमबा आरो मेसें बोथोरनिया नोंथां बे जों आरो बेफोरो मैगं-थाइगं बाजों दुन्दिया नङा होमबा औ जोंनि दुन्दिया दुन्दियाखौ गोबां मोननाय जायो बेयाव गोजां बोथोरावसो मोनो आरोना बेखौ नंगौ माबा दं गोबां रोखोमनि जेरै औ नांगौ आरो जोंहा बेबायदिनो
बेबायदिनो दैज्लां मेसिङाव जोङो बर' बर' हारि आरो गुबुन गुबुन हारिफोरा जों मैगं-थाइगं बायदिसिना न'आवनो गायनानै जों निजिनो रासायनारि मुलि होआलासिनो जों गायनाय जायो आरो
दा बेबायदिनो जोंहा आरो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोर दङ नङा होमबा नंगौ आरो बेबायदिनो जोंहा फिथाइ होनबाथ' जोङो फिथाइ दै जानाय होनदोंबा जों जोङो बिलाथिनि फिथाइ बिलाथियाथ' मोनसे फिथाइसो नालाय
मैगं मैगं-थाइगं होनबाथ' जोङो मैगं दैज्लां दैज्लाङावबो मैगं गायो मेसेंङावबो मैगं गायो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो जोङो आबाद मावना जायो आरोना
देन
सम जाबाय नामा नोंथां देबा जों बेयावनो दोनथ'लायनोसै औ दे बिदिबा दोन्थ'बाय अ